हेलौ नोंथां खोनादों ना।
औ खोनादों नोंथां
अह नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ।
आङो दायो जेरायनानै दङ नोंथां।
औ अब्ला नोंथाङा आंजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां हागोन।
औ। अब्ला जोङो टपिकखौहायो आबहावानि सोमोन्दै लानोसै नोंथां।
अ जायो नोंथां नोंथाङा जेनेबा। फोरमायनानै होगोरदो खोमा जेनेबा आबहावानि बागै।
औ जागोन दे नोंथां ओ आबहावा होनोब्लाथ' जोंहा। आबहावा गुबुंले जानायनि सायाव सावरायनोसै नोंथां
अ जायो नोंथां
औ ओ आबहावा गुबुंले माबोरै जायो होनोब्ला जोंहा आथिखालावहाय गोबां माने कलकारखाना बेफोरबायदि गारि मथरनि उखुन्दै बा जोङो जोंनि जायगायाव जों मेथाइ फाकेटफोर जानाय बायदिसिना बेफोरबायदिखौहाय जानला मानला गारनाय बेफोरबायदि साखोन सिखोन गैयियावहायो जोंनि आबहावाया बांसिन गुबुंले जालांनो हमदों नङा होनबा नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
औ बिदिनो जोङो बिफां लाइफांफोरखौहायो जोङो गोबां दान दानफायनाय जायो‌ बाजेराव जों दानफैनानै बिफां लाइफां गायफिननाय जाया बेफोरबायदियावहाय जोंनि आबहावाया गुबुंले जालांनो हमदों आरो नङा हबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
औ जेरावहाय जोंनि सुबुं अनजिमायाबो बांबाय जेराव टाउन सहराव बिफां लाइ फां गोदोनि समाव दंमोनबाबो जोंनिया दानफायजोबनानै न' बां लामा फोरखौहायो मोजां खालामजोबनाय जाबाय नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेवहाय जोंनिया ओ बिफां लाइफांफोराहायो खमायलांनो हमबाय बेवहाय जोंना बिदुङाबो बारा जाबाय बिनि जाउनाव जोंना आबहावायाबो गुबुंले जालांबाय आरो नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बिनिखायनो जोङो ओ आबहावाखौ गोग्गो खालामफिननो थाखाय जोङो माने बिफां फांसे दानफायोबा जोङो फांथाम फांब्रै बेफोरबायदि गायफिननांगौ आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
औ ओ बिदिनो जोंना आबहावा गुबुंले जानायनि जाहोनानो बेनो आरोना नोंथां जेरावहाय जों कलकारखाना फोराबो बांबाय जेरावहायो जों गारि मथर फोराबो बांबाय बेफोरनि उखुन्दैफोराबो बांबाय बिफां लाइफां दानफाय दानफायनायनि बिबाङाबो बांबाय नङा होनबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ बेफोरनि जाउनावनो जोंनिया माने आबहावाया गुबुंले जालांनो हमदों आरो जे नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा जे आबहावा गुबुंले जानायनि सोमोन्दै।
औ नोंथां। जोंना जेनेबा आबहावा होनोबाथ' बिदिनो बिफां लाइफां बिदिनो गासिबो बे माबायाव गाससिबो थासारिखौ लानानैसो बुङो नालाय जेनेबा जोङो दानि मुगायावथ' नायनो थाङोबाथ' आबहावा जोंना माने फ्रायानो मान आबहावा गाज्रि होनजायो आरोना मानो होनोबा जोंना मा होनो बिफां लाइफांङा खमायनो हमबायना जोंहा बिफां लाइफां खमायनो ओमफ्राय ओजों गारि मथर एबा गिदिर गिदिर दारिमिन एबा कम्पानि बिबाङा बांबायना जेरै जायनि जाउनाव जोंहा आबहावाया मानोे गाज्रि जामनो हमदों आरो ना मानो होनोबा जोंहा जेरै गिदिर गिदिर खारखानानाय एबा गारि मथरफोरनिफ्राय उखुन्दै ओंखारनाय जायनि जाहनाव जोंहा बिदिनो आबहावाया बिदिनो बिसगोनां एबा गाज्रि जानो हमदों आरोना जायनि जोंनाव आबहा गाज्रि जा जानायनि जाउनाव जायना बारा बिदिनो बिस गोनां जाबाय जायनि जाउनाव माने जाहा आबहावा गारि जाबोनानै जोंहा सुबुंनि माहारिनि गेजेरावबो खहा दं आर ना माने माने आबहावा गाज्रि गाज्रि जानायनि थाखायनो माने जोंहा दैबानाबो जायो आरा बुं थाङोबा माने बेफोरनि थाखायबो माने दैबानाफोरबो जायो आरोना मानो होनोबा माने बिदिनो आबहावा गाज्रि जाबा बिदिनो बिफां लाइफां खमायलांबाय नालाय बिदिनै मा नो मानसिया हां लानो अ अक्सिजेन बिदि माबाफ्राबो बिस गोनां बिदि गाज्रि जाहैबाय नालाय बिदि माने बेमार आजार जानो हमो आरो ना माने बिदिनो गोदान गोदान बेमार ओं आरो माने बिदिनो मा होनो मबबा मिथियै बा मिथिस' हायै बिदिथो बेमारफोरबो ओंखारसै आरो ना माने। माने बुंनो थाङोबा जोङो गाव गावनो बानायना लादों होनना बुंजायो आरो ना माने। जोंहा ओजों बिब फां फांसे दामफायोबाबो जोंहा नोङो दहायनो दसेनो नोंथाङानो बुंलांखादोंमोन सिगाङावनो माने बिफां फांसे थायो दानफायोबा जोङो फांनै फानथाम गायनांगौ होननानै जोंहा बि दि गायनायाव माने बिफां फांसे देरनो थाखाय गोबां टाइम नांगौ नालाय जोंहा माने बिफां फांसे दामफ दामफायनाय माबा बिदिनो बिफां फांसेयावथ' जोङो बिदिनो बोसोरसे बोसोरनैजों गिदिर गोलाव जाया नालाय माने बेफां फांसेयाव गिदिर गोलाव जानो थाखाय आरो जोङो बिखौ गायनो बिराद गोजो जोथोनै बो लानांगौ आरो ना नोंथां माने गायहेनानैल' ओरैनो दोननानैल' जाया आरोना नोंथां।
औ
माने ओरैबादि माने माने आंबोथ' इसिबां माने बारा बिदिनो माबाफोर मिथिया जाहैबाय माने आबहावानि बागै माने जा माने लेखाफ्राव जा मोन्दों एदिबा सोरनिफ्रायबो जा खोनादों बेफोरखौनो फोरमायबाय आरोना नोंथां माने माने गोदोनि समावथ' माने आबहावाया गोग्गोमोन आरो आरो गोदोनि स समाव माने सुबुं माहारियाबो खममोन नालाय माने बिदिनो गारि मथ थरबो आरो गिदिर गिदिर बिदिनो दारिमिन बिदिनो कम्पानिफोरबो गैयामोन नालाय। खममोन नालाय आरो बिफां लाइफां दानफायनायनि बिबाङाबो खममोन नालाय। माने इसेबां माबा नङामोन आरोना गोदोनि समाव माने दानि जुगाव थ' माने सुबुं माहारिनि बिबाङाबो बांनो हमबायना। जायनि जाउनाव बिदिनो माने अरनबारि अबावबा अबावबा गिदिर हाग्रा बारिफोरखौ माने फोजोबस्रांनानै बिदिनो न' बां एबा सोरबा बिदिनो मालिकफोरा बिदिनो अबेबा गिदिर बिदिनो हाग्राफोर माफोरखौ दानस्रांनाय बिदिनो गिदिर गिदिर कम्पानि एबा बिदिनो लामा बिदि बानायलाबायना माने बिफां लाइफां फोजोबस्राङो आरो ना माने माने जायनि जाउनाव माने जोंहा आब-आबहावाया माने मैला एबा गाज्रि जानो हमदों आरो ना बिस गोनां जानो हमदों आरो ना। जायनि जाउनाव जोंहा माने आबहावा गाज्रि जाबाय नालाय जोंहा जोंनिनो खहा आरो ना माने नोंथां माने बिदिनो जोंहा माने आबहावा गाज्रि जाबाय जेला बाराबो बिस गोनां जाबाय जेब्ला जोंहा माने बिदिनो हां लानायावबो माने जोंहा बिदिनो गाज्रि माने बिसखौसो हां लानाय जायो आ ना माने जायनि जाउनाव जोंहा जायनि जाहोनाव जोंहा माने औ नोंथां मा होनदोमोन
जोंनि सुबुं माहारिनिबो खहा नङा होनबा नोंथां।
औ माने जोंनिनो खहा होनजायो आरो माने माने माने गावनिनो खहा बानायना लादों होनना बेबाददि बुंजायो आरो ना माने माने जोङो बेबादि औ
दे बुं नोंथां।
दानफायनानै बिदि माने गखौनो आरो दाथ' नै बिदिनो बांसिनानो माने गायनाया खम माने बिफां लाइफांफोर जोबस्रांनाया बांसिन आरो माने बिदिनो गिदिर गिदिर बिदिनो दाथ' माने बिफां लाइफांखौ गिदिर गिदिर बिदिनो एसे देरहां मानो माने बिफां लाइफांखौ दानफायना बिदिनो मोजां मोजां सियार बिदिनो उन्दुग्रा फालें बिदिनो बिदिनो टेबोल बायदिसिना अबा सोरनिबा माने न' बिदि बानायनो माबासै नालाय दामफायजोबसै आरोना जायनि जाहनाव माने बिफां लाइफांफ्रा खमायनो हमदो आरो माने जों माने हाजोफ्राव माने बिफां लाइफांखौ नुनोनो थांला आर ना माने बुंनो थांबा गिदिर बिफां लाइफां माने ओरैनो फिसा फिसा हाग्रा बंग्राफ्राव एसे एनै नुनो थांसै आरो ना माने माने जायनि ज माने बांद्राय माने बिफां लाइफां दानफानाय बा माबानाय जाउनाव माने हाफ्राबो हाजोफ्राबो माने गुगानो हमबाय आरो ना माने गुगाना ओजों हायनो हाबफ्रोम माने माने दाहाय न हाफ्राव बिाददिनो सोरबाफोर न' बां लना थानायानायफ्राबो समाव माने खोबसिन फैनांगौ जायो आरो माने। आरो नै ओजों जोंनाथ' हाजो खाथिबो जाहैबाय माने माने समाव बेबाददिनो माने बिदिनो ओ सोरबा सोरबा माने गिदिर गिदिर बिदिनो मानसिफ्रा बिदिनो माबा दंफां लाइफां दानना लाबोना बिदिनो जोंनि हायेनाव बिदिनो फानफैयो नालाय बिदिनो हाजोनिफ्राय थाङै थाङै दानना लाबोनानै फानफैनानै जायनि जोंनाव माने बिफां लाइफां खमायलांबायनाा जोंना जायनि जाहनाव मान बिफां लाइ बिफां खमाय लांबाय नालाय माने बिदिनो अखा एसे हायोबानो अखा माबाबानो माने हाफोरा गुगाबोाय माने हा गुगाबोनानै माने जोंनि माने बिदिनो दैबानाबो जानानै बिदिनो हाफोर हुखानायखौ माने बुखाबबोनानै माने जोंनि हायेनाव माने बुहब फैजायो आरो माने बिदिनो सोरनिबा बिदिनो माबा आबादथिलि बे मा थिलियाव माने बुफबफैजोबो आरो ना माने खोबफैजोबो आरो ना नोंथां बेबादि बिदि आर ना माने थारमाने जोङो माने गाव गावनो खहा बानायना लायो आरो माने गावनि एसे माबाखौ खौ ननायागिरनानैनो माने सुबुंनि खहा खालामना लानाय थ माने जोंहा माने बिफांखौ दामफायोल' माने गायफेरनायाव गैया नालाय दानि जुगावथ'
माने जायनि जाहोनाव जोङो आबहाव सान होननायखौ बिदिनो मानिनाय जादों आर ना माने स खारा जोंहा बिदिनो मोनसे माबा सान बिदि लादों नालाय बिदिनो आबहावा सान होनाय बिफां लाइफां गायनाय बिदिनो जोंहा बे सानसेयाव बयबो बिफां लाइफां गायो नालाय बिदिनो फरायसालि बिदिनो स्कुल कलेजफ्राव बिदिनो गायजोबो आरोना नोंथां माने जायनि जनाव बेनि थाखायनो माने औ नोंथां।
बे आबहावा सानावल'सो गायनाय जायो नङा होनबा नोंथां बांसिनानो फ्रायैनो ओरैनो गाया नङा होनबा।
ओ ओरैनोथ' बिदि गाया आरोना माने बिनि थाखायनो माने सरखारा बेबादि लानांगौ गोनां जादों आरो माने।
औ
माने बिदिनो माने बिनि थाखायनो माने जोंहा आबहावा ओरैबायाददि गुबुंगे जानो हमबाय आरो ना। थां माने बिनि बिनि थाखायनो माने जोंहा गरमनि बिबाङाबो बांनो हमबाय आरो माने आरो अखानि बिबाङाबो खमायलांनो हमबाय आरो दा माने गोदोनिखौ नायोबा दानिखौ नायोबा आरो माने गोदोनियावथ' थ जोंहा माने बाराबो इसिबां माबा नङामोन माने दाथ' बिफां लाइफां खबाय नालाय आबहावा गुबैगे जाबाय नालाय बारा एसे बारबाबो माने बार बारबाबो माने गुसु जाला माने सिगांबारे माने दानियाथ' गुबलुन गैया जाबाय नालाय बार बारबाबो माने गुदुंसो बारो आरो आं थारमाने गरमसो आरो दानियाथ' औ नथां
औ माने बिफां लाइफां दानफैबाय जोंहा अखा अखाबो हाला माने बिदुुंआो बांबाय बेफोरनि जाउनावहाय आबहावाया गुबुंले जालांबाय ना नोंथां?
औ नोंथां जायनि जाहनाव जोंहा माने बेबादि माने आबहावाया गाज्रि जालांदों आरो ना माने गोदोनि समावथ' बेबादि नङामोन आरो ना नोंथांमाने गोदोनि समावथ' माने अखा इबां अखा माने अखााब अखा माने हबाना एसेबांबो जाबावो इसेबां माबा खहा गैयामोन आरो दानि जुगावथ' अखा एसे अखा हाबाबो खहा
औ
बिदिनो आरो बार बारबाबो खहा माने बाराबोथ' बारा ज माने मैला जाहैबाय नालाय एसे एनै बाराबो माने गरम माने
अब्ला नोंथां
समनि बादि नंला औ नोंथां।
औ नोंथांजों आबहावानि सोमोन्दै सावरायनानै जोबोद गोबां मिथियो खोथाखौबो मिथिबाय नङा होनबा नोंथां।
औ नोंथां।
औ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां दे होमबा नोंथां।
औ
द